हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां, औ खोनादों ।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
नै बेलासिनि साहा लोंगासिनो ।
नंगौ नोंथां थिग बेबायदिनो आंबो मोनाबिलिनि सम नालाय दा आंबो फोथार बारियाव मोसौ लायैनो थांगासिनो दङ बिदिनो फोथार बारियाव थांनायजों लोगोसे फोथार बारियावनो आंबो दसे सम जिरायनानै दं आरो निजोम जायगायाव ।
औ औ
नोंथाङा सोलोंदो?
औ
साहा लोंखांबाय नामा नोंथाङा?
औ लोंखांबायानो बुंजायो ।
औ दा मोनानि थाखाय ओरैनो जानाय लोंनाया माबायदि लाहार फाहार खालामदों मा मैगं जागोन मा ओंख्रि जागोन?
ओ बेखौ ओइ बेखौ दा जगार खालामगासिनो ओ सबायजों दाउ जानो होननानै बुंदों आरो बिनि उनावहाय जोंहा दाथ दैलां बोथोरनि सेनाव ना मोनो नालाय ना फाजि जागोन ।
औ नोंथांमोननिथिं गोबां नाफोर मोननाय जा जायो बेबायदिनो सारलाबायनानै साबा सालाबायनानै जेखाइफोरजों गुरलाबायनानै
औ जोंनिथिं गोबाङानो मोनो बेफोरबायदि नोङो साहैनो हायो ओ गुरहैनो हायोब्लानो ना मोनबोयो बोथिसे आरो ओ जोंनि बर हारियावथ जोंना सेनाथ थाखाथारो
औ नंगौ नोंथां
अ सेन साहैबानो जोंनियावहाय मोननाय जायो बोथिसेबा बोथिनै बेफोरबायदिनो ।
औ नोंथांमोनथिं होनबा इदिनो सेन सानो हानाय ना सारनायनि सुबिदा दं आरो ना?
औ दङ नोंथां
औ दा जोंनि जायगाथिं आंनि जायगाथिं जिदुनोखि जागा नायो जायगाखौ नायोबा अब्ला ना सानो हानाय एसेबांदि सुबिदा गैया अ अखा हाबाथाय ओरैनो मा दैबानाफोर जाबाथाय मालायनि बिदिनो फुख्रिफोरनि गबाथाय मासे मानै मोनो । अब्लाबो बेफोरबादि एनिटाइम जों सारनानै जानो हानाय बेफोरबायदि सुबिदा गैया जुदि नों ना सारनो होननानै थाङोबा एबा ना गुरनो होननानै सानोबा जुनै जोङो थाम ब्रै किलमिटारा गाम गोजानाव जोङो साइकेल सलायनानै बा गारि लानानै जोङो सारहैनांगौ जायो आरो दा नोंथांमोननि दे जगायाव दे जायगायावनो नोंथांमोना बेे सेन सानानै मोनजादों ना गुरनानै मोनजादों जोबोद खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन आरो ।
औ औ नोंथां थारैनो ।
ओरैनो बे मा मा ना मोननाय जायो नो-नोंथांमोननिथिं?
जोंनिखै ओ फिथिग्रि ना मोनो बिनि उनावहाय बालाबोथिया थुरै नास्राय गोरै ओमफाय सिंगि मागुर ओ खुसियाबो मोननो हायो गोबां रोखोमनि ना ओ मोनजोबो जोंनि खै ।
उम नंगौ नोंथां नों बुंनाय बायदिनो जोंनि बायदिनो सेमखौ ना मोनो अब्लाबो गोदोनि बायदि एसेबां मोननो थांला नाया एसे खम जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो दिनैनि दिनाव नानि जिथुनाखि खंखिया बेखौ एसे खम जानायखौ नुनो मोनदो आरो गोदोनि दिनावथ गोबां ना नाङोमोन गोबां मोनोमोन ना गुरनो थांबाबो दिनैनि दिनाव इसे खम जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि?
औ नोंथां जोंनिखै बागै नानि बेफोरबायदि ओ नुनो मोनैखौ नङा जोंनिथिखै गोबाङानो ना जोंनिखै दैबाना जायो नालाय बिनिखायनो गोबाङानो ओ ना फैबाय थायो दैजो दैमा जों फैफायो आरो।
नंगौ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो। जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो। नाथाय होनोमबाबो गोदोनिख्रुइ एसे खम जानायखौ जोंथिं नुनो मोनबाय थानायखो नुनो मोनो आरो ओरैनो नोंथांमोनथिं दैमा खाथियाव दङ दैमा दैमा दैमायाव सारबानो नोंथांमोननिथिं नाखौ मोनो आरो ना?
दैमायाव सारबाबो मोनो आरो जों ओ ओ उम गावनि निजानि फुख्रियावबो जोङो हगारनानै लायो मेसेंनि थाखाय।
औ। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
अ बे बेलासि सिनि ओरैनो बेेराय थिंदों।
औ मोनाबिलि समाव नोंथाङा बेरायनो मोजां बेरायनो बेरायनो मोजां मोनो नामा निजोम जायगाफोराव इदिनो अबेबा हाजो गुदिफोराव अबा फोथार बारिफोराव बिदिनो बा फुं टाइम बा मोनाबिलि टाइमाव ओरैनो बेरायनो मोजां मोनो नामा आरो बेरायनाया जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि? आरो मा जों मानि थाखाय बेरायनांगौ।
औ। औ नों थाङा बुंदों बेरायनानै मोजां मोनो औ आं बेरायनानै मोजां मोनो जोंनि गावनि देहानि थाखायबो जों मालाब्ला मालाब्ला सम मोनोबा बेराय बेरायनांगौ जाहैयो आरो जोङो। गावनि बेमार आजारनि थाखायबो जोङो थाबायनांगौ जाहैयो।
औ। नोंथाङा फुंनियाव बे फुङाव बेसेबां समाव नोंथाङा सिखारो।
आं सिखारनाया। सिक्स सिक्स थारटिफोरावनो सिखारो आङो।
औ नोंथाङा फुङाव उथिनानै बेरायो नामा फुङाव इदिनो लामा सामायाव इदिनो बेरायो ना मायो एक्सारसाइस खालामो नामा खारो नामा फुं टाइमाव?
औ सिगां खारोमोन नाथा नाथाय नैबै दैलां बोथोराव जोंना एसे प्रब्लेम जायो मानो होनोब्ला जोंनि गामि एरियानि लामाया बारा मोजां नङा अखा हायोब्ला जोबोद हाब्रुनि हाब्रु जानायखौ जों नुनो मोनो बिनि थाखायनो। दैलां बोथोराव बारा बेरायनाय जाया आरो फुङाव सिखारनानैबो प्रेक्टिस खालामहैनायबो जाया आरो।
नंगौ दैलां बोथोराव जोङो गोबां गेलेयो जेरै जों बेडमिन्टन गेलेयो फुटबल गेलेयो क्रिकेट गेलेयो नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो गेलेनो लुबैैयो नामा एबा गेलेयो नामा नोंथाङाबो।
अह । आङो बेफोरबायदि गेलेनो थांनाय जाया।
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो आंबो आंनि बेक्तिखौथ बुङोबा आंबो बेबदिनो दाथ गरम बोथोर गरम बोथोराव मा खालामना थानो मा मानो बिदि जायो थिग बेबायदिनो मोनाबिलि समाव दसे दसे बिदिनो फुटबल गेलेनानै थांनाय जायो आरो।
औ औ नों थां
नोंथां मोनथिं ओरैनो बिदिनो फुटबल खेलफोर जायो नामा?
जोंनिखै फुटबल ओ खेलालाय जायो जानाया होमबाबो खाथियाव जाया एसे गोजानावसो जायो आरो नोंथां।
उम टाउन एरियायाव जायो नङा होमबा।
औ नोंथांमोननि एरियाया टाउन एरिया ना गामि ओनसोल
जोंनिया टाउन एरियाथ नङा गामि ओनसोल टाउननिफ्राय बारा गोजान नङा ओरैनो से किलमिटार बा नै किलमिटार बिदि गोजान आरो।
अ
उम गामि एरिआवनो नोंथांमोननिया गामि एरिया ना?
औ जोंनिया गारि गामि एरिया बेनिखायनो लामाफोराव गोबां प्रब्लेम फैयो आरो।
औ नों थांमोननि नोंथांनि ननिफाय टाउनसिम ओजोंनो एसेबां बेसेबां किलमिटार दं डिस्टेन्स?
दस किलमिटारसो जागोन।
अ दस किलमिटार अब्लाथ जोबोद गोजान जागोन जायो। टाउनसिम हानथिना टाउनहालागै हान्थिना थांनो गोबोद जोबोद गोब्राब जायो नङा होमबा?
औ गोब्राब जायो।
टाउना लागै थांनो गोनां जायोबा नोंथाङा थाबायना थागोन ना साइकेलजों थाङो ना ना मादो थांगोन नोंथाङा?
जोंनिया बेयावहाय ओ गामि एरिया नालाय बारा गारि मथर मोननाय जाया बेनिखायनो जोङो साइकेलफोरजोंबो
अ होबाथ हान्थिनायाव जोबोद गोब्राब जायो होनना बुंनांगोन।
औ औ नोंथां
उम जोंनिथिंथ बिदिनो लामा सामाया इसेबां गाज्रि नङा साइकेलजों थांनो हायो।
औ
जोंथिं इसिबां बिदि गाज्रि जाथयाखै आरो दासिमहालागै दा एसे आरो रिपारिंबो बानायबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो
अ अ नोंथाङा जे दहायो बुंदोंमोन नोंथांमोननि जायगायाव बारा नामोन ना मोननायखौ नुनो मोना बिनिब्ला बिदिब्ला नोंथांमोननि जायगायावहाय ना नानि बेसेनाथ गोबां खोमा?
औ नंगौ नंगौ नंगौ जोंनि जायगायाव नानि बेसे ना गोबां जाबोनो हमनायदों माने बारायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो नानि नानि जुरिगि संखया माबा दामखौ जोङो माने बारा जानायखौ नुदों नोंथांमोननिथिं ओरैनो नानि दामा बेसेबां?
अ नानि दामा माने ना लायो ना दाम आरो जेरै दा नास्राया बाहाय नास्रायनि दामा बेलेग आरो जोंनि बोथिया ना आरो ना फिथिख्रिफोरा दामा बेलेग बेलेग आरो
नंगौ नंगौ ओरैनो नोंथांमोनथिं बारलिना मोनो?
बारलि ना मोनो औ नोंथां
उम ना सलफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथांमोननिथिंबो ना?
औ मोनो
ए दा नोंथांमोननि जेनेबा थानाय एरियाया जेनेबा गामि ओनसोल हिसाबै नोंथांमोननि थानाय जायगाया ओरैनो माबायदि हाया बालाना ना हामा माथा बेफोरबायदि सिस्टेम।
ओ जेराव जोङो दा दङ बेथ बारा बालाबो नङा हामा माथाबो नङा आरो
उम नंगौ जोङो खेथि मावो हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबाय थादों जोङो मोसौजों हालेवबाय थानायखौ जों नुबाय थादोंमोन नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव मोसौनि जिथुनिखि सुबुं अनजिमा एबा मोसौआ खम जालांबाय थानायखौ जों नुबाय थानोमो नुबाय थादों। जोंनि दिनैनि फोथाराव जोंनि फोथारफोराव मोसौ गैला जायनि जाहोनाव गांसोआ बारा जाबाय हाग्राया बारा जाबाय फोथाराव गोबोरखि गैला जायनि जाहोनाव आबादा खम एबा खम जानायखौ जों नुबाय थानाय नुबाय थादों आरो बे समाव बेयाव नोंथाङा मा फोरमायगोन?
नोंथाङा बुंफिननो हागोन नामा?
नंगौ जोङो गोदोनिफ्रायनो हालेवबाय थायोबो मोसौजों हालेवो जों नाथाय दि दिनैनि दिनाव मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला जायनि जाहोनाव फोथारफोराव गांसो बारि जाजोबनो हमबाय फोथाराव गोबोरखि गैला जायनि जाहोनाव आबादा खम जानायखौ नुनो मोनदों आरो माफोर बुंगोन बे सायाव?
अ नोंथां ओ जोंनि खैथ बेफोरबायदि बारा ट्रेक्टरफोरजों आबाद मावनायखौ नुनो मोना जोंनिखै मोसौजोंनो दाबो आबाद मावनायखौनो नुयो आरो बिनि सायावहाय ओम जोंनि माइ आबादखौ मावोब्ला मोसौजोंसो मावनांगौ होननानै मिथिनाय जायो मोसौजोंहाय हालौनाया बांसिन मोजांसिन जायो हायाबो बांसिन हासार जाहैयो होननानै मिथिनाय जायो आरो ओंखायनो जोंनिखै जोंनि एरियायाव अहाय एवनाय जायो।
गोजोननाय थाबाय नोंथां जोंनाथ समा जाबाय
औ औ नोंथां थारैनो।
नंगौ।